नोंथां
औ औ खोनादों।
अ नोंथां खोनादों ना? औ ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हायो नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो सो कलखौ खालामदों औ जों बिदिब्ला दिनैहाय माने जोंनि बर' सुबुंफ्रा अनलाजों मा मा मैगं जायोबा मा मा बेदर जायो बेखौनो एसे सावरायनोसै नामा बिदिब्ला आंनो एसे बुंग्रोनोसै आयदानि सायाव औ अनला ओंख्रिया जोंनि बर' माहारिनि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि बेखौथ' जों बयबो बर' सुबुंफोरा मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? औ ओ जोङो बो बर' समाजनि खान्थि बायदियै ओ बर'नि हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रि होआब्ला हाबाया जाफुङा होननानै फोथायो।
नंगौ
औ ओ बे ओंख्रिखौ ओ माइरंनिफ्राय अन गुन दै खालामनानै संनानै जायो। ओ जोंनि बर' सुबुंफ्राहाय ओ गिबियावनो जों अनला ओंख्रि संनो था थाखाय अ अन गुन्दै खालामनो थाखाय माइरंखौ दैयाव सोमनानै ओ दोनग्रोनाय जायो ओ बेनिफ्राय ओ दसे सम नि उनावहाय जों बे माइरंखौ दैनिफ्राय बोखांनानै ओ दैखौ सर' होनानै उवाल एबा दिंखियाव देग्लोननानै माने देग्लिना अन गुन्दै खालामनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां
ओ बेबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ ओ बायदिसिना बेदर बा नाजों बे अनला ओंख्रिफोरखौ जों संनानै जानायखौ गोदोनिफ्रायनो नुबाय दङो।
औ
औ ओ ओ बेबायदिनो जों ओ ना बेदरजों ओ अनला ओंख्रिखौ सङोब्ला गिबियावनो ना एबा बेदरखौ ओ थावजों संख्रि होनानै एवफ्रामनानै दै होनानै ओ रुग्रोना लानाय जायो। ओ बेनि उनावहाय ओ दैया गोदौब्लासो जों अनलाखौ फ्रि फ्रि होनानै माने खादौजों ओ एरनानै माने फिदिं फिदिं होबाय थानाय जायो आरो बेनि उनावहाय खारैबो होनाय जायो।
नंगौ
औ नोंथां ओ थिग बेबायदिनो औवा माने औवा मेवाइजों अनला ओंख्रि सङोब्ला ओ गिबियावनो जों औवा मेवाइखौ ओ खारैजों एवनानै दैजों रुयो आरो ओ दैया गोदौब्ला अनखौ होयो। ओम बेबायदि जेरै अन खौ सिगाङाव जों बेदर नाजों जेरै संदों ओ बेबायदिनो अनखौबो जों बेयाव ओ ओ ओ मा होनगोन बेखौ औवा मेवाइजों संब्लाबो जों बेखौनो बेयो माने प्रसेसखौनो खालामफिनो
औ
औ ओ बे अनला ओंख्रिया जोंनि माने बर' समाजनि सुबुंफोरनि जाग्रा माने बे अनला ओंख्रिया गावनिनो माने थावनाय दंखायो आरो। बे अनलाखौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा बिराद गोथाव मोनो जानो।
औ आरो मा मा अनलाखौ आरो मा मा ओंख्रि ओ मा माजों बायना जायो आरोबाव जोङो?
अ ओ बेबायदिनो जों अनलाखौ ओ ओ एम्फौ जायखौ बो एम्फौ लाथा औ बे एम्फौ लाथाजों बो संना जानायखौ जों नुनो मोनबोदों।
ओम
ओ अनलाजों ओ एम्फौ लाथा संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ नांगौ जखानि बे माइरं खौ जेरै सुयो अनला संनो जेरै माइरं ओ सुनानै सोमनानै जेरै देयो बेबायदि एखे माबाखौनो बानायफिनो प्रसेसखौनो। बेबायदिनो जों ओ एम्फौखौहाय माने ओ अनलाजों एम्फौ सङोब्ला जोङो माने ओ बांसिन जोसा माइरंखौ माने साबसिन जायो होननानै सानोमोन सानो आरो। ओ बेबायदिनो जों अनलायाव ओ एम्फौ होनो थाखाय ओ एम्फ फौ लाथाखौ जों गिबियावनो बा सिगाङावनो जों माने सारायाव एसे एवदबनानै लानानै बा सनै सनै मासेखौ जों सनै सनै बस'नानै बेबायदि लाग्रोनाय जायो।
अ।
ओ बेनि उनावहाय माने नांगौ जखानि होनानै ओ दैया ग्लब ग्लब गोदौयोब्लाथाय दै गोदौनायाव माने बे देनानै दोननाय अनखौ होयो आरो बेबायदिनो जेरै जों ओ गुबुन ना बा बेदरफोरजों जेरै संनानै जायो बेबायदिनो ओ सेमानो एसे जायो‌। संनाया बेवहाय ओ जों खिन्थु अनलाजों सङोब्लाथाय एसे ओ जोसा माइरंखौ बांसिन माने एम्फौजों सङोबा जोसा माइब्रा माइरंखौ बांसिन साबसिन जायो होनना सानो आरो। बेनि बेनि उनावहाय बेबायदिनो खारै होबाय बेजों लोगोसे गंगा गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बायदिफोरखौ होनानै जों माने खांनाय जायो संख्रि आरि होनानै। ओ थिग बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे अनला ओंख्रि जोंनि बे दोरोङारि बे अनला ओंख्रि संनायाव ओ माबाफोर सोलायनायफोर नोंथांनि नोजोराव गोग्लैदों नामा बेनि सायाव एसे फोरमायदो नामा।
सरासनस्रायैथ' बर' सुबुंफोरा अनलाखौ बे अन गुन्दैजों आरो जिखुनु बेदरफोर होना जायो नङा होमबा? थ' बिदिनो जोंनि ओनसोलावहा ओ अनला अन गुन्दैजों आरो स सबायजों लोगोसेबो जों बिदि अनला सबाय होनाबो बिदि बुंनाय दं आरोना बिदिबो जायो आरोना जों। बे बे मोनसे सोलायनाय आरोना एसे जानायावहाय सरासनस्रायै। बे माने जायगा लायै जायगा आरो गावबा गाव बेबायदि संना जानायखौ दं आरोना बर'फोरावबो बर'फोरनि गेजेरावबो। बेबायदि अन फार्स्टआवहानो सिगाङाव जों मा खालामो बे सबायखौ ओ गोदौहोग्रोना लाबाय दैयावहा ओमफ्राय बेनि उनावहा बेहाय ओ जोङो अनखौ ओ सा सारना होयो आरो ओै एसे एसे एसे सारना होबाय थायो आरोना ओमफ्राय बि उनावहाय एसे खारैफोर गहर हरनाय जायो। आरो बिनि सिगाङावनो बेदर अमा बेदर बा दाउ बेदर नङाबा ना। बांसिनानो जोंनि बे अ-अनलाजों आरो बे सबायजों लोगोसे सि जानायखौ जोङो अन माबाजों जायो आरो ना अमा बेदरजों जायो आरो।
औ नोंथां।
उम बेबायदि दङ आरो बेबायदिनो अनलाजोंबाथ' ओ बांसिनानो जों दाउला खासिजों जानाय जायो आरोना मोजांसिन जानायनि बे लोगोआ होमबानो अनलाजों लोगो बांसिन मोजांसिन लोगोआनो जाहैबाय दाउला खासि आरो।
औ नोंथां।
औ अनला आरो दाउला खासि होमबाथाय बे मोननैजों जोबोद लोगो माने गोथाव जायो बेनो आरो।
औ नोंथां ओं।
आरो आरो बेबायदिनो दं अ सबाय सबायजों आरो जोङो मोजां ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर संना जायो आरोना सबायजों जेरै सबाय जों ना सबायजों साम' आरो सबायजों अमा बेदरबो बेबायदि आरो बिनि उनावहा जोंनि ओनसोलाव जों जानाय नुयो खुमब्राजों खुमब्रा बोराय जानांगोन आरोना खुमब्राया माने दैज्लां बोथोरावसो थायो नालाय खुमब्राया ओमफ्राय जेब्ला बे खुमब्राया रानानै गुफुर जानानै थायोना बिनि गा माबाया एसे बिनि सिगाङाव माबा गुफुर बायदि एसे ओ पाउदार बायदि जायो आरो ना गुफुर बायदि बे बिखौ जोङो खानानै ओ जोङो दोनना होयो आरो गोजौहा जेराव दै सि जायगा बा हा नाङि जायगायावहा दोनना होयो फ्राय बे दोनना होनायाव बा खुमब्राखौ बिदिनो सय मास तिनि मास बिदि लाखिनाय जायो आरो नाथ्रि। थाम दान नङाबा द' बिदि दान बिदि लाखिनाय जायो। बिनि उनावहा जेब्ला गोजां बोथोर सफैबाय ओ नय दिनो नभेम्बर डिसेम्बर नङाबा मागो दान मागोआथ' जानुवारियावसो जायो नालाय फाय बे बे दानावहा जोङो बे दोननो होनाय खुमब्रा खुमब्रा बोरायजों जोंनिआव हांसो बेदरखौ जानाय जायो आरो जोबोद गोथाव जायो आरोना बियो। फाय हांसोल' नङा दाउ बेदरफोरखौबो जानाय जायो दाउला खासिफोरखौबो बेबायदि। आरो दं आरो जों जोगोनाथखौबो बिदिनो खालामना दोनो जोगोनाथ खुमब्रायानो जा बेफोरथ' दैज्लां बोथोरनि मैगं। बेखौबो जों दोनना होयो गोबाव सम दोनजायो बेफोर इदिनो गोजां बोथोराव जों जोगोनाथजों अमा बेदर नङाबा दाउ बेदर बेबादि जायो आरोना बांसिनानो बे खुमब्रा खौ दोननाय जायो आरो जोंनियावहा आरो बेबादिनो दङ बे लावखो होनो ना नोंथां बे गोलाव लावा बे लावखौबो जोङो दोनना होयो आरो बिबायदिनो गोबाव सम दोनना होनानै उनावहा बेखौबो जायो आरो बेखौ जोङो खलंखौ बख'नानै जों बे लावनि खलं थायोना खलंखो गारनानै बिनि बिगुराराव गोरा जानानै थायो। बे बिगुरजों जोङो बे हानानै जोङो जौ जौ बोखांग्रा आगजु बानायो आरोना बेजों।
औ नोंथां।
औ बेबादि बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय दङ आरो गोबां रोखोमनि मैगं दं। जेरै नार्जिजों अमा होमबाथ' गासैनोबो खुगानिफ्राय खुदै गखायो। जानो लुबैनाया औ बे बर' हारिनि जोबोद माने गोथावसिन ओंख्रिफ्राव मोनसे आरोना बिबो।
औ नोंथां।
औ दोरोङारि मैगं ओंख्रिफोरावहा दं ओ औ। नार्जिखौथ' जों जोबोद गोथ थावनो आंनिबो बियो जोबोद ओ मोजां मोनग्रा ओंख्रि। आरो बिबादिनो नार्जिजों जों नाखौबो जानाय जायो आरोना। फाय बे नोंथाङा बे बामि नाखौ सिनायो दा?
औ नोंथां सिनायो।
औ ना बामि ना बामिजों जोङो बे गोखै जिथुबा जों थाइगिर गोखै होनना बुङो। थाइगिर फिथाइया औ बेजों ना बामि जानाय जायो आरो बिदिनो बोथिया ना ना बोथिया जोंबो ओ अनलाखौबो जानाय जायो दै ना बोथियाजों जोबोद गोथाव जायो। औ बिजोंबो ना बोथियाखौथ' बांसिनानो जों बे ओ दैज्लां बोथोर जोबहां जोबहां बे समावसो मोनोना। बालायाबा एसे हाब्रुआव थायो बिराद बियो औ। जेब्ला बे आगष्ट सेप्तेम्बर मासाव दैया एसे रानहैयो नालाय बे राननाय समावहा जों बे ना बोथ बोथियाफोरखौ हमो आरो निजिराफोर बा जाम्फैफोराव। बेबायदियावहा जों हमनानै आ बेखौबो बायदिसिना रोखोमै जों गोखैजोंबो जायो सबायजोंबो जायो बा अनलाजोंबो जानायखौ जों नुयो आरोना बा जोंनि ओनसोलाव जायो। बेबायदि जोंहा बे खांख्राइ दा नै दाथ' गरम बोथोर दायो खांख्राइ गुदुंफ्रा बहुद ओंखारो आर ना दाबायदि बोथोराव। खौ जोङो ओरैनो जाम्फैफोरावहा दस्रा जायगाफ्राव जों थांनानै खनना लायो आरोना। खांख्राइखौ लाबोनानै खांख्राइखौ बांसिन जों मैथा गोखैजों जानाय जायो। नङाबा मैथा बांगालजों औ बेबायदिनो गोबां रो खोमनि जाग्रा दं जोंनि बर' हारियावहा। बिदिबा जाहा समा जाबाय नामा नोंथां?
औ औ नोंथां समा जाबाय। ओ बिदिब्ला नोंथांनिसिम ओय औ नोंथां।
औ औ।
हेल' नोंथां।